औ।
ओ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम हामलायनाय बावहरनो थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
ओ जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव नोंजों सावरायनो हरदोंमोन फ्रि दङ ना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ ओ टपिकआनो जाबाय सोलोंथाइ
औ।
नोंथाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै इसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ-औ हागोन नोंथां हागोन।
औ फोरमायदो नोंथां इसे।
औ सोलोंथाइ होनबाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ। जोङो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जोङो इदिनो गिदिर जाजासिम दासिम जों सोलोंथाइ सोलोंथाइ ला लाथारनांगौ आरो सोलोंथाइ होनबाथ' जोङो
जोङो जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो गिबियावनो जोङो बिमानिफ्राय मोनग्रोयो आरो जोङो। सोलोंथाइखौ जेरै जोंखौ बिमाया जोनोम होनानै जोंखौ बिमायानो जोंखौ थाबायनो फोरोङो। राव फोरोङो, गिबियावनो जों बिमानिफ्रायनो सोलोंग्रोयो आरो।
आरो जोङो बिदिनो न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय सोलोंग्रोयो। आरो बिनि उनावहाय जोङो एसे देरबाबाथाय जों स्कुलफ्राव फोरोंगिरिफोरजों सोलोंनाय आरो बे मोनसे जाहैबाय अ जोङो जोङो सोलोंथाइ होनबाथ' दानि जुगावथ' जोङो सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो जाखाया नङा होमबा? जोङो इदिनो स्कुलफ्राव जोङो सोलोंथाइ लानाया गोनांथार आरो जोङो सोलोंथाइखो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो मोजाङै सोलों खानांगौ आरो जोङो फरायसालि जोङो ओरैजाय गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन जालाङो नालाय। बेफोरावहाय जोङो मोजाङै मोजां स्कुलनिफ्राय कलेज बेफोरबायदि मोनहैयोना जोङो। मोजाङै मोजां फरायलांनांगौ आरो।
ओम।
आरो जोङो सोलोंथायाइ होमबा जोङो दानि जुगावहाय सोलोंथाइ गैयाबानो जेरावबो खाना आरो। जोङो दानि जुगावहाय सोलोंथाया गोनांथार गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि सोलोंथाइ - सोलोंथाइ लानायानो गैयामोन आरो। बेखायनो जोंनि गोदोनि समनि मानसि फ्रा जौगानो हायाखैमोन आरो दानि जुगावथ' मिथिखागौ सोलोंथाइ होमबा। दानियाथ' बयबो कम्पिटिसनसो नांलायो गावजों गाव नों नोंथाङाबो मिथिखागौ दानिया मोनसे साख्रिनि एप्लाइ खालामबा साख्रि हैनो थांबा मोनसे पस्टावनो हाजार हाजार लाख लाख मानसिफोर ओंखारो। माने बहुद जौगाबाय आरो सोलोंथाइ नङाबानो दानि जुगावहाय जेबो जाया होननाय जाबाय आरो माने
नोङो होन बजे न'निफ्राय ओंखारनोनो हाया होनजायो आरो सोलोंथाइ गैयाबा। जेरावबो खाना माने नोङो गारि मथर गाखोनोबाबोथ' नोंनो सोलोंनाय एसे गियान नांथारगोन नङा होमबा नोङो फरायनानै गियान मोनाबाबो नोङो बाहेरानि गियान नांथारगोन ना सोलोंथाइ नां थारगोन। औ बिदिनो आरो गारि मथर गाखोनोबाबो नोङो बेलेग जायगाफ्राव थांनोबा बो बैसिनि भाषाफोरखौ बुजिनोबाबो रायज्लायनोबाबो नोंनो बाहेरानि नोङो बिजाबाव मोननाय गियान गैयाबाबो बाहेरानि गियान थाथारनांगोन आरो आरो नोंथाङाथ' मिथिखागौ आजिखालि बिजनेसफोर गावबा गाव बिजनेस खालामोना बेफ्रावबो नों सोलोंथाइ थाबासो बैफोरनि फारसे मिनथिबासो नोङो बिजनेसफोरखौ खालामनो हागोन आरो बैफोरखौ माबायदि खालामबा माबायदि प्रफिट जागोन बेफोरनि फारसे नोंथाङा सोलोंथाइ थाबासो बिसिनि गियान थाबासो नोङो माने बेफोरखौ सामलायलांनो हागोन आरो
उम नोंथां नंगौ उम।
औ नोंथाबो एसे सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायना होगोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जाखिनि बुंलांदों बेयो गासिबो नोंगौ। ओ जेनेबा सोलोंनायाथ' सोलोंथाइयाथ' जाबाय जोंनि सुबुंनि माने ओ बेसिक निड्स गुदि गोनांथि आरो उम जेनेबा ओ सुबुंनि जिउआवथ' सोलोंनाया जोबनो थाङा जेनेबा ओ थैजासिम मा ओ सुबुंनि सोलोंनाया थाबाय थायो जेनेबा मोनसे सोलोंबाबो जेनेबा गोदान गोदान उम उम सोलोंथाइ लाबाय थानो हायो आरोखि।
औ औ जोबनो थाङा माने औ
फरायनायनि अनगायैबो बाहेरा ओ बायहेरा गियान जे सोलोंथाइ लानो हायो आरोखि औ बेफोर गियानफो फोरा माने मानसिया थैजासिम बे गियानखौ सोलोंनो हायो जेनेबा बाहेरान बाहेरा गियानखौ।
औ
औ ओ सोलों नोंथाङानो गासिबो बुंलांखाबाय जेनेबा सोलोंथाइआ आथिखालाव बिराद गोनांथि दं। ओ जेनेबा फरायनाय गैयाबानो ओ माबा मोनसे माव मावनोबाबो माबाया जाया सोलोंथाइ गैयाबानो। उम सोलोंथाइया जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेनेबा जों फरायनानै मोननाय बेल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङाव जों बिराद बुरजा सोलोंथाइ लानो हायो आरो।
औ औ खालि फरायनायाल' सोलोंथाइ नङा आरो औ।
खालि फरायनायाल' सोलोंथाइ नङा ओ जेनेबा दामनाय देनायफोर बिसोरबो गासिबो सोलोंथाइ। फरायनायनि अनगायै बाहेरा सोलोंथाइ जेनेबा कम्पिउटार कम्पिउटारफोर। बेफोर गासि
उ गेलेनाय मोसानाय बेफोरो औ।
खारनाय बारनाय बेफोरो गासिबो।
औ औ।
औ आरो दानियाथ' जोङो बेफोरबायदि खेला गेलेनानैबो जोङो गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर पजिसनाव थाहैनो हायो बिदिनो नाम मोनो नङा होमब नोंथां औ औ बेफोरबायदि गेलेनानैनो जोङो साख्रिफोरबो मोनो आरो आजिखालि।
औ ए जेनेबा ओम सोलोंथाइनि बि बिथिङाव बुंनो थाङोबा गोदोनि सोलोंथाइजों ओम नैबे दानि जुगनि सोलोंथाइजों बिराद ओ फाराग गोनां आरोखि। ओ जेनेबा गोदोथ' एसेबां माने बिदि ओ जौ गानाय नङामोन सोलोंथाय सोलोंथाइ बिथिङाव जेनेबा आबै आबौनि जुग जेनेबा ओ गामि मोनसे गामि मोनसेयाव बिदिनो सासे सानै गाहामल' ओ मेट्रिकफोर पास जायोबा मट्रिकफोर मेट्रिक जेनेबा बे पास जानाय मानसिया माबायदि होननानै नायनो थांलायनाय जायोमोन ओम आथिखालाव औ आ आथिखालाव आथिखालावथ' नै जोंनि जुगाव जेनेबा गासिबो माबाफोरानो भलिडटिस फोरानो मोजां जाजोब्बाय ओ बिनि थाखायनो दा जेनेबा सोंनायाव सोलोंथाइ लानायाव बयबो बाहागो लायो आरोखि। ओ बिनि थाखाय जेनेबा ओ जेनेबा मेट्रिकफोर दा पास जायोबाबो बारा भेलु गोनां बायदि जाला आरोखि दा गोदोनि बायदि जेनेबा नाय नायजा लानाय मेट्रिक पास जानानै बेफोर बादि जाला आरो ओ गोदो गोदोनि दि दिनाव बिदिनो ओम सासे सानै पास जायोमोन एबारथ' गामि मोन खनसेयावनो बिराद बुरजा बुरजा फास जाजायो।
औ औ औ पनन्द्र'जन गाहाम दसजन गाहाम जानायखौ खोनायो आरो गामि गंसेयावनो।
औ नोंथां ओ बिराद दिडफारेन्स नुनो मोनो ओ गोदोनि दिनाव जेनेबा दा जोंनि जुगनि बायदि ओ गासिबो भेलिडटिसफोरानो मोजां नोङामोननि ओ बेनि खायनो जेनेबा फरायसालिफोराव थाङामोन जेनेबा ओमफ्राय मा होनो गोदोनि दिनावथ' बिदि जोंनि बायदि सोलोंथाइ लानो थाखाय थिनहराबोमोन माने मोसौ गुमनाय अबेबा माबा मा होनो ओ सोरनिबा न'खराव माबा ओ खामानि मावनो थाहैनाय बेफोरबायदिसो जायोमोन आरोखि एजे सिगांनि दिनावथ' माने हिन्जावफोरखौ सोलोंथाइ होहोनो नागिरामोन आरो।
औ औ बहुद खममोन आरो औ आरो गोदोनि समाव जाय जाय ओ सोलोंथाइ लाबाय फरायबाय बिसोरो माने साख्रिनि लाइनाव थांखायोमोन आरो मोननायाबो इजिमोन आरो दानियाथ' बहुद गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लाबाबो
ओम औ मोननो नागिरा। ओ सिगांनि दिनावथ' औ सिगांनि दिनाव थ' बिदिनो हिनजाव मानसिफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव माबाखायामोन आरो खि बारा माने फरासालिफोराव मानो थांनांगौ ओ बैफोरखौ मावबा मा जायो ओरैबायदिनाव ओ थाहैबा मा जायो बेफोरबायदिसोमोन आरोखि। जेनेबा हि-हिनजाव मानसिफोर फरायसा औ फरायसालियाव थाङोबा लाजि फोनांनानै थिनहरनाय मानाय बेफोरनि थाखाय हिनजाव फोरा सिगां एसे उसुबिदामोन आरो। हौवाफोरनिया बांसिन अनजिमाया लेखा लेखा गोरों हो-हौवाफोरनि सिगाङो माने लेखा गोरोंफोरनि अनजिमाया बांसिनानो हौवाफोरनि मोन जा-जायोमोन आरो। ओमफ्राय नै आथिखालनिया हिनजाव फोरासो बांसिन जानो हमबाय।
औ औ औ माने दानिया गोदान जुग जाहैबाय नङा होमबा। बयबो सोलोंथाइ लायो। बयबो गाव गावनि आइथिङाव गसंनो सानो। बेफोरनि था खायनो जाहैजोब्बाय आरो बेफोरो। गोदोनिया थ' बिमा बिफायाबो बेफोरबायदि साननो रोङामोन नालाय। खालि खामानियावल' थिसोमोमोन औ।
ओं दानियाथ' देपलब जाजोब्बाय गासिबोआनो बेनिखायनो उम सोलों साख्रिआव बांसिन बारसोमो आरो दानिया। ओ जेनेबा साख्रिफोर साख्रिफोर नागिरनोबाबो एसेबाबो सो-सोलोंथाइ लानाय जाथारनांगौ बिनि थाखायनो बांसिन मानसि फोरा दा सोलोंथायाव गोसो होयो उम।
दानिया हौवासाफोर हिनजावसाफोर समान समान जाबाय आरो सोलोंथाइ लानायफोरा।
बुंनो थां जेबो फाराग गैया। ओ बुंनो थाङोबा हिनजावफोरासो बां बांसिन दावगायो आरोखि दानि जुगाव।
औ औ नोंगौ नोंगौ।
उम सोलोंथाइनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ सोलोंथाइ होनबाथ' जोङो सावरायबोखाबाय बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जेबो जाया होननानै। दानि जुगावहाय सोलोंथाइ गैयाबानो जेरावबो ओंखारनो हाया। फिसा फिनलौ खामानि मावनोबाबो नों सोलोंथाइ नांखागौ आरो सा मावनोबाबो नोंनो सोलोंथाइ नांखागौ। माने नोङो मोन बे फिसा बिदिनो स्कुलफोरनि ओंखाम संनाय माबा माबि साख्रि मावनोबानो नोंनो सोलोंथाइ नांखागौ आरो।
औ सिगांनि जुगाव माने ओ गोदोनि ओ दिनाव ओ साख्रि साख्रियासो उल्था सुबुंफोरखौ होसोनाय जायोमोन नै दा ओ उम सो-सोलोंथाय अनजिमा मानसिफोर सोलोंथाइ लानायनि अनजिमायाबो बांबाय। ओ जों दा उल्था साख्रिखौ होसोनाय इदि आरोखि दानि जुगाव।
औ औ नोंगौ औ थारैनो।
सोलोंथाइ बारा लानाय मानसि गैयामोन नालाय ओमफाय ओ उल्थासो सा ख्रि साख्रि होनो मानसि नागिरफैनाय बिदि जायोमोन आरोखि गोदोनि दिनाव।
औ औ औ नोंगौ।
ओ नोंथां होनबा जोंना समाबो जाबाय नै औ। ओ नोंथांजों सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनानै गो जोननाय मोनबाय। ओ सानो उनफोराव नोंथांजों सावरायनो मोनबावगोन। गोजोन्थों नोंथां औ।
औ गोजोन्थों दे औ।